हेलौ।
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव थासारिया दासान्दि मा रोखोमाव दं
थासारिया जोंनिखिजाय दायो
जेनेबा गरम बोथोरा नालाय गरम बोथोर बायदियैनो बिदिनो जोबोद गुदुं इ साननै सो ओ सानथामसो जाबाय बुहुद सानदुं दुंबाय दं माने। दैबानाया जोबखांबाय। ओमफ्राय गायनाय फुनाय सलिबाय दं ओरै गायनाय फुनाय खायसे ना जोबबाय सोरनाबा सलिबाय दं इफोर बायदिनो सलिबाय दं आरो जेनेबा। गरम खौथ' दा बुंसै। नोंथांमोननिखिलाय एसे खिथानो हागोन ना नोंथां
हागोन हागोन। बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ'
औ।
फ्रायानो गरम थेवबो मौसुमि बार बारो आरो मौसु मि बाराथ' दुङा सुवा गुदुं बार बारदेरो। दा बेबा थोराव मानोना सान्दुंनि बिबाङाबो बारा। बिफां लाइफां दानफायनाया बारा जालांबाय।
औ।
बेनि जाउनाव गरम बोथोराव बांसिन गरम जानो हमसै सिगांनि थासारियाव बेफोरबायदि गरम जायामोन।
उम।
दा बेबायदिनो सान्दुंबो दुंदों इसिबां मानि अखाया हायाखै साननै सानथामसो
उम उम उम।
दा सानदुं दुंनाया बिराद गोबां बिबाङाव बांनानै दं आरो।
औ। उम। ओ गरम बोथोरनि फिथाइफोरखौ नोंथाङा मोनजादोंना?
जानायाथ' जादों फ्रायानो जादों।
उम ओरैनो मा मा फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा आंगो हिसाबै?
आंगो हिसाबैथ' लिसुखौ मोजां मोनो थेवबो जानाया जाजोबो गासिखौबो खान्थालबाबो जायो थाइजौबाबो जायो आनारस बाबो जायो। आनारसआथ' बार' माससो जाबाय जेन'बा।
औ औ।
गोलोम बोथोरनिखौ बेफोरबायदि थाइजौखौबो जानो मोजां मोनो आरो।
ओम नंगौ। मैगं बोथोर मैगं
गरम बोथोरनि मैगंखौथ' फ्रायानो जायो जानाया।
ओ नोंथाङा आ आ गरम बोथोराव जेनेबा गरम बोथोर टाइमावल' आरो ओ मा मा मैगं मोननाय जायो नोंसिनिथिं जेनेबा नोंसिनि खाथि खालायाव बेखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
मानोना जोंनिजोंथ' बिदिनो दाथ' थास' बिबार सिजोन थास' बिबारा मोनखागोन। बिदिनो आलु जिंखा, सबाय बिमा अ। भिन्दि
औ।
ओमफ्रायो बिदिनो बायदि बायदि मोननाय जायो आरो। आरो दाथ' फाथो फाथो नारजि खालामनायनि सम।
औ नंगौ।
फाथो बिलाइ खानानै नारजि खालामनाय फोराननाय
उम।
बेफोरबायदि सम आरो दा‌।
नोंथांमोननिखैजाय फाथोखौ गोबां बुरजा बुरजा ओ आबाद माबा मावो ना?
जोंनिखैथ' बेफोरबायदि मावनाया मावो थेवबो सोरबाबा जानायनि थाखाय मावो। बिदिनो न'फ्राव आबादथिलि मावनायाव मावफायो सोरबाबा बेबायदिनो बिजनेस लाइनाव मावो बिजिनेसाव मावनायखौबो बेफोरबायदि खौबो खानानै फोराननाय जायो सोरबा सोरबा
गरम बोथोर गायो जेनिखि जाय गायनाय गाय थेवब्लााबो जेनेबा आबाद हिसाबै मावथारा बेखौ जेनेबा बेजोंनो ओ रां खामायगोन होननानै मावा आरो फाथोखौ आरो बेलेगफोरखौ मावो जेनेबा गरमाव बेबायदिनो जुखाम ओमफ्राय
उम
बिदिनो बहल भिन्दि एफोरखौ हले जेनेबा बिनिफ्रायनो रां खामाय जेन मोननो हागोन होननानै खायसे मावो आरो थास' जेनेबा गम बोथोरनि ओमफ्राय फाथ थोखौ ओरैनो फ्रायानो जेनेबा न'आव जानो आन्थाल' मावो आरो बेबायदि जेनेबा बिनिफ्रायनो मा मोनसे मोनगोन बेबायदि आसा खालामना मावा आरो जेनेबा अखल न'नि
जानो थाखायल' बिदिनो बिदिनो दब्लायसेबो जाया बिदिनो मैगं गायग्रा एसे इसो आरो जेनेबा
उम
ओरैनोथ' फुल दब्लाय मावा बे दब्लायसेयावनो
जि जायगायाव आबाद गायदों बेफोरो जायगायाव इसे एनै मावनाय जाबाय
उम बेबायदिल मावो
ओरैनोथ' जोंनाखिजाय जेनेबा बिदिनो माबाफोरा आरो जेनेबा जोंनि मानसिफोरा बांसिनानो मैगं थाइगं फानानो दे जोंनि खाथियाव फानो जेनेबा एसे बेलेग जाथिनि मानसिफ्रा बांसिन फानो आरो
औ
मालायनिफ्राय बायस'ना लाबोनानै फानो जोंनि मानसिया ओमफ्राय गुबुनफ्रा गुबुन गुबुन जाथियाबो बेबायदिनो फानो जेनेबा खायसेया न'आव बिदिनो फास बिघा गाहामखौ बेलेक जाति फोरा मावो खोमा गासिबो मैगंखौनो मावो आरो बिसोरो बिदिनो पथल दैज्लांनि फटल खायसे मेसेंनिबो फटल आजिखालि ओ बैसाङाव मानला होनानै गायो ओमफ्राय फान्थाव थाबाय बानलु खोब गायो जेनोखिजाय दायो ओमफ्राय आलु आलुखौथ' गामि दरफ्रोमबो गायजोबफ्रामोआनो गामि दरसेयाव जेनेबा माइखौसो खम मावो ओमफ्राय बै दै जाग्रा जायगायावसो जेनेबा दा नङा आरो मेसें आव थांनानै बयबो इयावनो थाहैजोेबो मेसेङाव बांसिनानो आलु खेथिखौ मावो आरो जोंनिखिजाय जोंनि मानसिफोरा मावो होनबाथाय
नोंथांमोननि जायगायाव मानो माइखौ खम बिबांनि गायनाय जायो
खम बिबांनि माने माइ गायनाय आरो ना
अ
खम बिबांनि माने खम बिबांनि गाया गनाय गायजोबो आनो ओमफ्राय सोर हाबा जेनेबा बिदिनो हाजिरा मावना जाग्राबोथ' मानसि थायो नालाय बिसोरो माने हा हुु गैयि फोर बिदिनो सोरहानिबा आदि गायसिगोन ओमफ्राय मालिगा गोन बा गावनिनिज हा गैया नालाय मालायनि आदि गायो आरो थेवबो
गामि दरसेयाव बेबायदिनो दस गघरसोआ गाया बिसगरसो गायो बहाब बां पन्सास साथिगर गामियाव बिदिनो त्रिस गघर गायगोन बा त्रिस घर बिदिनो माखासेया गाया बिदि गायफ्रामोन आरो जेनेबा थेवबाबो इसेबां गोबां गोबां नङा आरो हाफोरा
नोंथांमोननि न'खर गामि ग गामि गंसेयाव न'खरफ्रोमबो मावजोबफ्रामोना नोंथांमोननिखै
मावनाया बेबायदिनो जायहा हा दं बेफ मावबाय नों बुंनाय बायदिनो नों थांनि बुंनाय बायदि जेन'बा सोरबा खामला मावनानै जायो हा गैया बेफोरबायदिनि सायाव खम बिबांनि जाहैयो आरो माइआ जायहा हा दं बेफ्रा गायनाय जाबाय हा दंबाबो खायसे खायसे सोरबा गय बागान खालामबाय माइ गायनाया खम जालांबाय बिबाङा फारसेथिं एक्स' बिगायाव फनसास बिगा माइ गायोबा पन्सास बिगाल' माइ गायहैनाय जाबाय बेफोरबायदि दिनि थाखायनो माइ गायनाया एसे खम आरो
औ
नोंथांमोननि जायगायाव फ्रायानो माइ गायखांनांजोबबायना
गायखां गायखांजोब्बायानो दे जोंनि जायगायाव दंबावोबा न'खरनैसो दंबावो आरो दायो न'खरनैबा न'खर थाम नोंथांमोननि खैलाय नोंथांमोननिखैजायलाय
जोंनिख्रुइ गायथ'नाय जायाखै माने ओरैजाय हाजोनि दै फैयो नालाय हाजोनि दै एसे प्रब्लेम जायो माने बान्दो जाबाय थायो बान्दो बायो बेफोरनि जाउनाव ओंखायनो आरो एक सुबप्ता दुइ सुबपत उनाव
नोंथाङा गरम बोथोरखौ मोजां मोनो ना गोजां बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो
मोननैबो बोथोरखौनो मोजां मोननाया मोनो थेवबो गाव गावनि थासारिजों गोरोबनानै थानायनि सायावसो आरो बियो।
गोलोम बोथोरखौबो गोलोम बोथोर फैबा बायो गोजां बोथोरखौबो गोजां बोथोर फैबा बायो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बायो बेफोरबायदि आरो हा
होमबा जोंना समा जाबाय नोंथां औ
औ दे